हेलौ।
औ औ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादोंना नोंथाङाबो?
औ औ नोंथां खोनादों।
अ दिनै दिनैनि आं दिनै कल खालाम नों नोंनो कल खामनानै जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय फोरनि बागै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो सम दोंब्ला सावरायनो हागोन ना?
उम नोंथां सावरायजागोन।
जोंना बर'नि दानाय लुनाय होनोब्ला ओ गिबि गिबियावनो जोंनो खुनदुंनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो ओ ओ जोंनि गामि गामियावनो एम्फौ लाथा एम्फौ लाथानिफाय ओ एम्फौ लाथानिफ्राय बानायनाय जायो आरो एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै एम्फौ लाथाखौ माबोरै फिसिनाय जायो होनब्ला जोंनि गामिनिनो इन्दि बिलायफोरखौ खारं बिलायफोरखौ एम्फौनो जाहोनानै एम्फौखौ फोमोननानै बिफोरनिफ्राय खुन्दुंखौ दिहुनन्नाय जायो खुन्दुंनि माने एम्फौनि एम्फौखौ फोमोननानै एम्फौखौ फिथो फिथोब थोबहोनानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ बानायनाय जायो आरो।
नोंथां मोनिथिं बेफोरबायदि माबाफोर एम्फौ फिसिनाय खुन्दुं दिहुननाय खारं बिफांनि बागान बेफोरबायदि दं नामा?
औ नोंथां। ओ जोंनि गामि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां सुबुङाहाय एम्फौ फिसिनानै ओ जेनेबा रांखान्थियारियाव गोबां मुलाम्फा जादों आरो ना आरो जोंहा एम्फौ फिनानैनो जोंनि जिरि जि इन्दि जि जों बेखौबो ओ दाना नाय लुनानै जोङो नुनो मोन्दों आरो ना जोंहा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोबां ओ गोबां सुबुङानो बिदिनो ओ गोदो गोदायहायसो बांसिन सुबुङानो हिसान दानानै गावनि गाननाय जोमनायखौ आ गानोमोना आरोना नोंथां। आ आथिखालावहाय गोबां सुबुङानो आ जेन'बा दकानफोरनिफायसो बाजारफोरनिफ्रायसो बायनानै लाबोनानै गो जोङो गाननाय खौ नुनो मोनसै आरोना ओ औ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोदोनि दख'ना जि जोंना दख ख'ना अग्रं दोङोमोन जोङो बेफोरखौ बा दख'ना लांगा बे माथानि दख'ना बेफोरखौ जोङो दानायखौ जोङो ओ गानब्लाथाय जोङो जोबोद मोजां मोनोमोन आरो ना दा नोंथाङा बे आ जेन'बाद माबोरैहाय हिसान दायो जेनेबा जोंनो माब बोरैहाय मा मा दख'ना बेखौ नोंथाङा बुंनो हायो ना हागोन ना? जेनेबा जों हिसानजों मा मा दायोमोन जेरै गामसा दख'ना फालि बेफोरबायदि
अ आङो बेफोरबायदि दानायनि बागैथ' बारा मिन्थिया नाथाय जोओं गोबां दानाय जायोमोन आरो जेरै बर'नि आर'नाइ बर'नि गामसा बर'नि दख'ना बेफोरबायदि गोबां दानाय जायोमोन आरो उम दा गाननाय जोमनाय होनबाथ' जोंनि जो मानसिनि थाखाय गाननाय जोमनायाथ जोबोर गोनां जाहैबाय ओ बेफोरखौनो दानाय जायोमोन आरो दख'ना गामसा फालि आर'नाइ बेफोरखौ दानाय जायोमोन आरो सिगांनि फिस ओ गोदो गोदायनि दिनाव बांसिन बेफोरबायदि सि जोम दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बा बेफोरखौ नुनो मोनला मानोना दा दानिया बारा
औ
दख'ना बेफोरखौ गाननायखौ बारा नुलिया उम बा हाथाय बाजारफोरनिफ्रायनो बायनानै बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो
आ नंगौ नोंथां ओ दा आथिखालाव ओ जेन'बा जोंना बायनानै गाननाय दखनाया साब सिन ना ओ दानानै गाननाय दख'नाया साबसिन नोंथां
ओ जोंना दा बायनानै गाननाय दख'नाया बारा एसे मोजां नङा गोदो गोदाय जेरै सिखौ दानानै गानोमोन बेफोरबायदि सिया जोबोर मोजां मोन आरो जोंनि थाखाय ओ दानाय जिया जोबोर मोजांसि सिन जायो आरो गाननो नाथाय बायनानै गाननाया बारा एसे मोजां जाया आरो
नंगौ नोंथां जेनेबा जोंहा आ दा जोङो इसानखौ माबोरैहाय दायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ खुन्दुंखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो लानानै फैनानै जोङो बेखौ ओ माइदिजों ओ बिदिनो मोजांङै हुख्रु हुख्रु सुनानै जोङो बेखौ ओ सदुंआव फोराननाय जायो आरो ना बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ मुस्राजोंहाय सानाय जायो सोरखिजोंहाय ओ बिदिनो ओ जोंहा गोबां बिदिनो जिफोर दानाय जायो नोंथाङा बे जिफोरनि आगर फोर औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
आङो बारा एसे मोजाङै मिथिया नोंथाङा मिथिगौबा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा हो जोंहा जेरै ओ दाउस्रि आगर फारौ मेगन हाजो आगर बिदिनो खासि हाथ थाय बेफोरबायदि बायदि बायदि दङ आरो ना ओ बिदिनो ओ गोबांफोर गोबां बिदिनो ओ आगरफोर दंङ बिदिनो आं बारा मिथिसलाबा नालाय नोंथां बुंनोबो हाला आरो जोङो बिदिनो नोंथाङा जेन'बा गामियावहाय माबोरै एम्फौ लानानै माबोरैहाय सानदों एसे बुंनो हागोनना नोंथां?
औ औ
औ
जोंनाबो बेफोरबायदिनो गामि ओनसोलाव खारंनि खारं बिलाइनि बागान इन्दि बिलाइनि बागान बेफोरखौ खालामनानै एम्फौनि बिदै बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेफोरखौ साननैसो दोननानै ओ बिदैनिफ्राय एमफौ एम्फौखौ ओंखारहोनानै गोरलै गोरलै ओंखारनाय समाव बिलाइ गोरलै होनानै एसे फेदेरनानै उनावहाय बिलाइ गोरो बिलाइखौ एसे गोदोर गोदोरखौ होनानै मा एम्फौखौ फेदेर फेदेरनानै फोमोननानै बेनि उनाव खारं बिलाइ बेफोर बागाननिनो निजेनि बागाननिनो। खारं बिलाइ इन्दि बिलाइ बेफोरखौ होनानै फेदेरनानै बेफोरनिफ्राय खुन्दुंखौ एम्फौखौ खुन्दुं थोबहोनानै बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं खौ दिहुननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेफोरखौ खालामनानैनो रांखावरियावबो मुलाम्फा जायो आरो बेनि उनाव औ ओ खारं बिलाइनि बागान इन्दि बिलाइनि बागान बेफोरखौ खालामनानैबो रांखावरियाव मुलाम्फा जायो आरो जे थु जोङो गामि ओनसोलनि नालाय जों थांना थानायाव बेफोरनि थाखायनो बेफोरखौनो खालामनानै जोङो थांना थांनो जिउ खुंनो हायो आरो नोंथांनि थिं नोंसा नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि एम्फौनि फार्म बेफोरबायदि दङ नामा?
औ नोंथां ओहो जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो एम्फौ लाथाखौ लानानैनो ओ गोबां सुबुंङानो रांखान्थियाव गोबां मुलाम्फा जादों आरोना। ओ एम्फौ लाथाखौ बोरैहाय फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो बिदैफोरखौ जोङो जोलैबो दोननो हायो आरो ओ जोलै दोनाब्लाबो जोंहा बिदिनो ओ गुबुननिफ्राय जोङो बायनानैबो लाबोनो हायो आरोना। ओ बेखौ जोङो खागज बा खाखोरफोराव जोङो बोनथुमना दोननानैहाय ओ बिदिनो ओ मा होनो बेखौ ओ बिदिनो जेब्ला बियो ओ एम्फौआ लासै लासैनो ओंखारगोन ओ बिदिनो ओंखारनानै जोङो बेयाव ओंखारनायखौ जोङो इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ जोङो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ जोङो होनाय जायो आरो ना बिदिनो जेब्ला बेयो लासै लासै देरलांगोन अब्ला जोङो
बिलाइ गोरा गोराखौबो ओ होना होलांबाय थानांगौ आरो ना जेब्ला बियो बिलाइ गोरा गोराथारखौ जालांनो हागोन हमगोन अब्ला जोङो बेखौ दान्दा खानानै जोङो ओ होनांगौ आरो ना बिसोरो ओ जेन'बा दान्दा हानानै होल होनांगौ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ जेब्ला बिसोरो मोनहोलांगोन अब्ला जोङो जेन'बा बेखौ हमनानै जोङो औवा बिलाइ गोरान बा थालिर बिलाय गोरानाव जोङो ओ सोनानै दोननांगौ आरो ना अब्लानासो बिसोरो फिथोब थोबो बिनि उनाव जोङो बे फिथोबखौ बोखानानैहाय जोङो एम्फौ लाथा मोननाय जायो आरोना बिदिनो बेयावनो जोङो फिथोबखौ बासिनानैबो जोङो सिखिरिनि जा एम्फौ जोलै जोङो दोननाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो एम्फौ ओ एम्फौ लाथाखौ फिसिनाय जायो आरो
नोंथाङाबो जेन'बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय फिसियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनाबो बेफोरबाय नोंथाङा बायदिनो बेफोरबायदिनो जायो। ओ आरो गोबां रां खामायनाय जायो आरो ओ गाननाय जोमनाय होनोबा थ' जोंना आर'नाइ आरो आर'नाइ आरो बर'नि अग्रं दख'नाया। ओ बर' हारिनि हारियारि द ओ दख'ना फालि होननानै मिथिजायो नङा होमबा? बेफोरखौ माबायदि दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना नोंथां?
जोंना जों दा बर' हारि हिसाबै जोंनि थाखाय बर'नि आर'नाइ। आरो बर'नि अग्रं दख'नाया बर'नि हारियारि दख'ना। एबा फालि होननानै मिथिजायो आरो ना बेफोर बेखौ माबोरै दानो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ दा आर'नाइखौ आं दानायखौ नुफेराखै आरो ना नाथाय जोंहा गोबां सोबसे गोदो गोदायहाय जोङो आर'नाइ दानायखौसो लानाय नुनो मोनोमोन आरो ना नाथाय आथिखालाव गोबां मि सिन फोर ओंखारबाय ओ बिदिनो मा होनो बे खौ ओ बिदिनो आथिखालाव गोबां सुबुङानो मेचिननि दानाय आर'नाफोरखौसो लायो आरो ना नाथाय। बिदिनो माबोरैहाय दायो बिदिनो आंबो मिथिस्लाबा आरो नोंथां आं नुफेराखैना। बेनि थाखायनो आरो औ ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथां?
आंबो बारा एसे मिथिस्लाबा नालाय आंबो बारा दा बुंनो हानाय नङा। आंबो ओरै दानायखौ नुफेराखै नालाय दानि जुगावथ' बारा नुला एसे एसेबां ओरै दानायखौ सिगां नाथाय सिगांनि समाव जोबोर दायोमोन आरो बेफोरखौ सि जोम दानाय सि जोम दानाय खुन्दुं थुननाय एम्फौ लाथा लानाय बेफोरखौ सिगांनि समावसो जोबोर सिगांनि मानसिफोरा जोबोर मुखुबमोन आरो बे बेफोराव नाथाय दानि मानसि दानि जुगनि मानसिफोरा बारा बेफोरखौ ओ दानो आरो एम्फौ लाथा लानाय सि दानाय बेफोरखौ बारा एसे गोसो होला आरो मानोना दा दानि जुगाव आरो ओ ओ अनलाइन फाननाय आरो बा हाथाय बाजाराव फाननाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो नालाय। मानसिफोराबो बेफोरखौनो बायनानै गाननानै बेफोरजोंनो थायो आरो माने दानाय लुनाय बेफोराव बारा एसे मुखुब नंला आरो दानि दानि जुगाव सिगांनि समाव आरो बेफोरखौनो दानानै रां खामायनानै थांनानै थायोमोन आरो सिगांनि मानसिफोरा
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ
हेलौ
खोनादों ना?
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ बेखिनियावनो‌ दोनथजासिगोनदे नोंथां
अ दे